हेलौ औ। ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'? दायो ओरैनो दंथ'यो। फ्रियानो दङ'। अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों ओ मोननैसो आयदा बा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। औ सावरायनो हागोन दे। ओ ओ दानि जुग आरो गोदोनि जुगावहाय सोलोंथाइया बोरैमोन बेफोरनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां? हागोन दे।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव दा
ओ सोलोंथाइ बा बेफोरबायदिनो फरायनाय सोलिदों गोदो ओं माबायदिमोन दा माबायदि सोलिगासिनो दङ'? औ गोबां माने दावराव दावसि जाबाय दं स्कुलनि बागै प्राइभेट स्कुलाव सोनाय स्कुलाव सोनाय बेफोरखौ लानानै माने बहुद गोरों गोरायाबो बांसिन जाबाय एबा बिदिनो बर' मिडियामफोराव फरायनाया बहुद जेरै थिंजायय माने जोंनिथिंजाय
औ औ।
स्कुलजों बिदिनो हो ओमफ्राय माने गामिनि मानसिफोरा जेरै प्राइभेट स्कुलाव सोनायफोरखौ गारजेनफोरखौ बुङो मानो प्राइभेट स्कुलाव सोनांगौ सरकारि स्कुला थैनानै थांसिगोन देनां देनांनि उनावहाय सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय खायसे जानो गैयैफोरा बोरैहाय प्राइभेट स्कुलाव सर-प्राइभेट सोनो सरकारि स्कुला थैबाथाय बेफोरबायदि होननानै बुहुद गोबां जेंना दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंजाय सोलोंथाइ लानो थाखाय इसेबां बांद्राय टाउन सहराव थांनांगौ गोनांथि गैला। जोंनियाथ' गामि बिथर जायो नालाय बांद्राय टाउन सहराव थांनांगौ गोनांथि गैला खाथियावनो माने कलेज फरायनो थाखाय फार्स्ट इयार सेकेण्ड इयारसिम फरायनो थाखाय खाथियावनो मोननो थाङो बेबो जों बर' फरायसाफोरनि थाखाय जोङो बर' बर' साबजेक्टयै जोङो फरायनो मोनो बर'निनो फार्स्ट इयार सेकेण्ड इयारसिम फरायनो मोनो जोंनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला जोङो डाइरेक्टयै बर' मिडियाम फरायनानै जोङो डाइरेक्ट इंलिस इंलिस थान मोनोमोन जोङो बर' मिडियामाव फरायनानै इंलिस साबजेक्ट सरकारि स्कुलफोराव होयोबा जोङो स्कलारशिप हायो एबा गोबां सरखाररनिफ्राय फैसा होनाय जायो। बेफोराव जोंहा गोबां हेल्प मोनो आरो गावनि नांगौखौ जोङो बेफोरजोंनो मोननो हायो एबा गावनि फरायनायाव नांगौ बाहायनांगौ बहि फाव थेन बेफोरखौ जों बेफोरजों हायो आरो जोंहा सोलोंथाइया बाद बादिलायनायसो होननो थाङो माने दायो आयु बहुद खस्थ'बो फरायग्राफोरनि थाखाय एबा सोलोंथाइ गैयाब्लानो दानि जुगाव जेरावबो गिदिंनो हाला एबा अबेबा मोनसे जायगायाव थांनो एबा दाबसे जायगायाव बेलेग जायगायाव थांनो थाखाय नों सोलोंथाइ गैयाबा नोङो आगानसे लामाखौनो हान्थिनो हाया। बेफोरबायदिनो जेरै दानि जुगाव जोंनिया सासे सासे मानसिनियाव रोंगौथि एबा सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो माबायानो भेलुआनो गैया जाहैयो आरो बेफोरबायदिनो गोबां जेंनाबो जायो मोजांबो दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाबा जेबो माबायानो गैया भेलुवानो गैया आरो सोलोंथाइ गैयै मानसिखौ रावबो एबा रावबो रेसपेक्ट होआ भेलु खालाम मा मोजां होना बेफोरबायदिनो आरो सोलोंथाइ गैयै गैया माने गावखौनो गाव सोलोंनानै फरायनानै लायाबा एबा सोलोंनानै लायाबा गावखौनो गाव बुहुद गिदिर हाखराव गोलैनानै थानाय बायदि मोनो दानि जुगावहाय। दायो नोंथाङा नोंसिनिथिं बोरैजाय सोलोंथाइया बोरैजाय आवगायनानै दङ' बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ ओ गोद-गोदो गोदायनिखौ नायोब्ला आरो दानिखौ नायोब्ला जोबोद फारागथिखौ हमनो हमदांनो मोनो।
औ। ओ गोदोथ' बेफोरबायदि इस्कल कलेज गैयामोन ।
द। जायनि जाहोनाव गोदोनि उ। ओ मानसिफोरा बांद्राय फरायनो मोनामोन बा बेफोरबायदि सोलोंथायाइ लानो मोनामोन। ओ।
दानियावथ' गोबां फार्टि फैबाय खाथि खाथियावनो जेरै कलेज ओ बेफोरबायदि फोरों फोरोंसालि जोबोद दङ।
गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि ओ गोजान गोजानसोमोन इस्कल बा कलेज थाबाबो। जायनि जाहोनाव गोदोनि मानसिफोरा बांद्राय सोलोंथाइ लानो मोनासै बा फरायनो मोनासै आरो गोदोनि मानसिफोरखौहाय ओ स्कुलाव थांनो थिनब्ला जानानै लोंनानैसो।
निसा बुस्थुजों गोदोनानै थानायखौ हमनो हमदांनो मोनोमोन औ।
आथिखालनि मुगायावथ' बेफोरबायदि नुनो मोनला मानो होनोबा दानि जुगा बादाय बादायलायनाय ओ बादायलायनायसो। ओ दानिया जाबाय ओ बादायलायनाय नों हागौ ना आं हागौ बेफोरबायदिनि ओ ओ
सोलोंनायखौ नुनो मोनो।
ओ मानो होनोबा दानि जुगावहाय सोलोंथायाइ गैयाबा जेबोआनो गैया बुंजायो मानो होनोबा मोन
मोनसे बिजनेस मावनोबाबो नोङो ओ बेफोरनि बागै नाम बा माबा मोनसे बेफोरखौ रोंनाया गोनांथि थार।
ओ जोंनि ओनसोलावबो दानिया नुनो मोनो बेफोरबायदिनो खोब
ओ सोलोंनाय बा फोरनि बागै नोंथाङा जेरै दा फोरमायदों। बेफोरबायदिनो नुनो मोनो बा खोनानो मोनो।
जोंनि ओनसो ओनसोलावबो दा प्राइभेट बा सरखारि कलेज बेफोरबायदिनो खाथि खाथियावनो नुनो मोनो जोङो बिजिनेस मावनोबाबो मोनसे आबाद मावनोबाबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथिथार।
मानो होनोबा आबाद मावनोबाबो जोंनो मेडिसिन होनांगौ जायो बेयावहाय ओ जोङो नामफोरखौहाय नायनो रोंनांगोन मेदिसिनखौ नायनो रोंनांगोन।
ओ दानि जुगावथ बेफोरबायदि नायनो रोङाबा
हेलौ हेल खौनायाखै नामा?
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों ना नोंथाङा? औ दासो खोनादों। ओम
औ
मा बुंदोंमोन नोंथाङा
सोलोंथाइ लानोया
सोलोंथाइ लानाया जोबोद औ सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन
ओ नोंथां
नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै बुंनायाव नोंथांनिफ्राय सोलोंथाइनि बागै सावरायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय खोनोन खोन फैबाय नङा हबा नोंथां औ हस न बुंा
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै
दे नोंथांजों उनाव सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय औ औ बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां औ दे